हेल' नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ आङो मोजां क्लियारानो खोनादों दे। नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दायो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो बेनो जाहैबाय मोनसे टपिकनि सायाव एबा मोनसे आयदानि सायावहाय। सावरायना लानो नागिरदों बे जाहैबाय बर'नि दोरोङारि नाफाम बानायनाय नोंथाङा मिथिगौ ना नाफाम होननानै
औ नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ ओ नाफामखौ बानायो नालाय ओ बिनि सोमोन्दै आंबो एसे मिथियो बेखौ आं नोंथांनिफ्रायनो मोनथिनो नाजाबाय नोंथाङानो नाफाम दोरोङारि नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै बुंग्रोदो।
औ जागोन दे नोंथां आं बिदिब्ला ओ जोङो मिथिगौ नाफामा दा-दानि आथिखाल मुगायावहाय। जि आय थेक मोननाय जोंनि मोनसे बर' हारिनिनो ओ गुबै जाग्रा आदार होननानै बयजोंबो बुहुमनाङैनो मिथिजानाय मोनसे नाफाम। बे नाफामखौ बानायनो थाखाय बर'फ्रा माबायदियै खालामोमोन गोदोनिफ्रायनो माने आथिखाल मुगासिम नाफामनि बाहायनाय बाहाय बेफोरखौ आरो जाबोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो नाफाम होननानै बुङोब्ला नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो माखासे। ओ दंग' दंला एबा जाम्फै। ओ बिदि फुख्रिफ्राव जोङो नाफोरखौ हमनानै जेब्लानाखि जोङो नाफोरखौहाय। फिसा फिसा नाफोर मोनो अब्ला बैफोर नाफोरखौ बेवहाय जोङो मोजाङै ओ साफा खालामनानै एबा खिफोरखौहाय सायनानै मोजाङै बेखौहाय फोराननानै लाग्रोनाय जायो सिगाङावहाय आरो बेखौहाय मोजाङै सान्दुंजों फोराननाय आरो अरजों फोराननाय बेफोरबायदि खालामनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जेब्ला बै ना गोरानफ्रा मोजाङै रानो अब्ला बे नाखौहाय नाफाम देनो थाखाय। जोंनि बर' आइजोफ्रा थाग थियारि खालामो। जोंनो नाफामाव नांगौ जानाय मुवा माखासे। जे मिथिंगारियाव मोननाय। माखासे बिफां लाइफां बेफोरबायदिखौ जोंनो नांगौ जेरै नाफाम बानाय थाखाय जोङो। ओ जोङो सिगाङावनो उवाल आरो गाहेन नांगौ जोङो उवाल आरो गाहेनखौ जोङो सिगांनो जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो दंफांनिफ्राय बानायना लाबोनाय जायो आरो बेनि उनावसो जोङो नाफाम देनो थाखाय जोङो थियारि जानाय समावहाय जेरैहाय ओ जोङो जेरैहाय थास' गोसोम देन्था होनाय आरो दु दालि गांखं थेन्था होनाय आरो माखासे ओनसोल लायै ओनसोल। सोरबा खुमब्रा बिलाइ होनाय सोरबा खुमब्राजों देनाय आरो सोरबाबा मा खालामबावो सिजौनि बिजौनि बिलाइफोरजोंहाय देनायखौ जोङो नाफामखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो नाफामखौ देखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय बेखौहाय बयामावसोनो थाखाय एबा जोङो। गोदोनि दोरोङारि हिसाबै जोङो मा खालामोमोन औवा हासुंखौ दाननानै जोङो औवा हासुंखौ मोजाङै साफा खालामनानै बे औवा हासुंआवहाय माने थुम थुम नारसोनानै दोननाय जायोमोन आरो बे नारसो समावहाय ओरैबायदि खालामोमोनदि जाहाथे बे नाफामनिफ्राय बारा अनो मोना। जेब्लानाखि नाफामा बे बयामनिफ्राय बारा गगोन अब्ला बे नाफामा मा जायो। मैखुन बारो अब्ला जाजानाय नङा बेनिखायनो जोङो मा खालामो जोंनि बर आइजोफ्रा मा खालामो बेखौहाय मोजाङै गावसोरनो बे औवानि बयाम हासुङावहाय मोजाङै नारसो नारसो सोनानै बेखौहाय मोजांहै सिङावहाय थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइ सिङाव होनानै बेखौहाय मोजाङै माथुनानै दोननाय जायो। आरो बेफोरखौहाय ओ सोरबाबा नै दान सोरबा बा थाम दान बे गावबा गावनि गोसो आरो जाय जायफोर बिसोरो बिथांमोनहा बोसोर सेहालागै एबा बोसोर नै सेहालागैबो दोननानै बे नाफाम। खौहाय जानाय जायो आरो बे नाफामखौहाय गोदोनि समावहाय सावरि बादालि बेफोरबायदियावहायबो होनाय खौ जोङो नुनो मोनो जोङो नाफामजोंहाय माखासे सुबुंफोरा मा खालामोमोन। गोदोहाय आबाद मावनानै मेंनानै जिरायनाय समाव बे समावहाय नाफामफोरखौहाय बाथोनफोरखौ सावनानै जौ लोंनाय बेफोरबायदि सेरेब लोंनाय बेफोरबायदि हुदाखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो ओ बांद्राय जोङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो। आथिखाल मुगायाव मा खालामो नाफामखौहाय माखासे बिजनेस टाइप। एबा रांखावरि आरजिनो थाखायबो। जेरै जौसे रांनि जे बयाम। आरो बाजौ रांनि बयाम बेफोरबायदि खालामनानै। भबयाम बयाम खालामनानै मानो होन दानि आथिखाल मुगानि मानसिफोरा नाफामखौ फाननानै। रांखावरि आरजिनायखौ जोंनि आथिखाल मुगायावहाय जोङो नुनो मोनो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ बेफोरबायदिनो खालामनो हागौ नोंथांमोननि ओनसोल स्कुलावहाय माबायदियै बानायनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायदो।
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै बुंबोदों। नाफाम बानायनायनि दोरोङारि गियान। बेबायदिनो थिग जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननिथिं जेरै बानायो बा बेखौनो जोंनि थिंबो फल' खालामो बा बाहायो बानायनाय आदबखौ बेखौनो बाहायो अब्लाबो आथिखालाव। आथिखालावहाय ओ नोंथाङा बुंनायबादि उवाल गायहेनाव देनायनि सोलायबो जों आथिखालावहाय मिक्सार ग्रेन्डार बेफोरबायदियावबो नाफामखौ देनायखौ नुनो मोनसै। सै
मानो होननानै बुङोब्ला ओ गोदोहाय मानि ओ समा एभलेबल जानायखाय आथिखाल मुगायावहाय समनि आंखाल जानायखाय मा खालामो दानि आथिखाल मुगायाव सुबुंफ्रा मिक्सार मेचिनफ्राव होनानै नाफामखौ देनायखौबो जोङो नुनो मोनो ना नोंथां।
औ नोंथां औ थारैनो नोंथां।
औ आरो बेबायदि खालामबावोदि सोरबा सोरबा बेबायदि खालामबावो जे मिक्सार मेसिन एबा ग्राइनडार मेसिन उवालफोर गैयाब्ला सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा मा खालामो जेनाखि जोङो बाथोन देनानै जाग्रासो जे जोङो बर'आवहाय जोङो थबसि होननानै बुङो बैफोर थफसियावबो देनानै ओ बेफोरावबो नाफामखौ बानायनानै लानायखौ जोङो आथिखाल मुगायावहाय जोङो नुदों आरो
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ ओ गोदोनि जि दोरोङारि बाहाबैहाय नाफाम देनाय बा आथिखालाव जि नाफाम देनाय बेनि गेजेराव नोंथाङा मायोबा सोलायनायखौ नुदों नामा
नंगौ नोंथां थारैनो निस्सय जोङो सोलायनायखौ नुदों गोदोनि समाव जोङो जेनाखि औवानि हासुं फोरावहाय जोङो नाफामफोरखौ जोङो सोनानै दोन्नाय नुयोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मा जोङो बाजार गलाफ्राव मोननाय जे भयाम बे प्लास्टिकफोरनि एबा दिंग्रिफोरनि भयाम मोनो। बेफोरबायदि भयामावसो सोनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। बेखौबो जोङो सोलायनाय होननानै बुंनो हायो आरो जेनाखि गोदोनि दिनाव जोङो उवाल एबा दिंखि फोरावहाय सौनाय जायोमोन नाफामफोरखौ नाथाय आथिखालावहाय सम लायै सम जोंनि ग्लबेलाइजेसननि दारैहाय मा जादों ग्राइनडार मेसिन बेफोरबायदि सम खम समावनो जे जोङो नाफामखौ बानायनो हानाय बेफोरबायदि राहाखौहाय जोंनि सुबुंफोरा मानो खालामना लानायखौ जोंनि आथिखाल मुगायावहाय जोङो सोलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। थिग बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खालामनानै लानायखौ जोङो मिथिनो हागौ नोंथाङा एसे
औ नोंथां औ थारैनो नोंथाङा मख'बोनाय बायदिनो ओ आथिखालाव जोंनि ओनसोलावबो नाफाम देनायाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों ओ बेबायदिनो गोदोनि समावहाय जेरै ज जों दिंखि उवालजोंसो बा उवाल गायेनजोंसो जों नाफामखौ देयोमोन। ओ आथिखालावथ' बेबायदि ओ मानसिफोरा आइजोफोराबो गोबां आथिखालनि आइजोफोरा गोबां जब मावनायलाय बा समनि आंखालाव जों बेफोरबायदि गोनोखोनि बिगियाननि आदबजों दिहुनजानाय जिे मिक्सार ग्राइन्डार बेफोराव जोंनि ओनसोलावबो देनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो गो दोनि नोंथां ओ औ। गोदोनि जि औवा हासुङाव ओ नाफाम सोनाय आदब बेखौ गारनानै
औ।
आथिखालाव बांसिन गारदों होननानैनो बुंनो हायो बेनि सोलायै जों सिसानि बथल जायखौ बुङो ग्लासनि बेवहाय जों नाफामखौ बांसिन सिनि सोनानै दोननायखौ नुयो। लोगोसेनो गोदोनि जि हासुङाव औवा हासुुङाव जि नाफाम बेवहाय जों नोंथां ओ खारै जे जों खारै बानायो बे खारैनि खिखौबो सोफायोमोन नामा नोंथां जि मुथेनाय टाइमावहाय?
नोंगौ नोंथां सैथोै थारै-थारैनो दो-दोनो। आरो नाफाम बानायनाय समावबो थास'जों लोगोसे खारैखौबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय आथिखाल मुगायाव ओ खाय-खायसे खायसे सुबुंफ्रा खारैफोरखौ होनायखौ बांसिनखौनो जोङो नुनो मोना माखासे बिफां लाइफां बिफांनि जे देथाफोर जेरै जोङो दहाय रायलायबोदोंना जोङो थास' गोसोमनि देन्था दुदालि गांखं देन्था बेफोरबायदि आरो खायसे खायसे ओनसोलाव मा खालामो जेनाखि सिजौनि जे बिलाइ बेफोरजोंहाय बेहाय जोङो नुनो मोनदों आङो खोनानो मोनदों खायसे खायसे ओनसोलाव खुमब्रा फिथाइ गोरलैजोंबो देरनानै दोननायखौ खोनादों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
जोङो थिग जोङो बुंनो हायो बेनि थाखायनो जोङो गोदोनि फ्राय जोङो जेनाखि दोरोङारि नाफाम देनाय बे दोरोङारि नाफाम देनाया आथिखाल मुगायाव एसेब्लाबो जोंनि गोनोखो आरि मुगायावहाय सोलायनाय होननानै जों बुंनो हायो नाथाय समाबो जानानै फैबाय नोंथां। बिनिखायनो जोङो सम बायदि जोङो थां थांदिनि ओ उननि समाव लोगो मोनलायसिगोन दे गोजोन्थों नोंथां।
अह नोंथां गोजोनथों नोंथां।